हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नों औ औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादोंना?
औ नोंथाङ आंबो खोनादों।
अ औ
ओम दायो नोंथाङा मा खालामदों?
आङो दायो ओरैनो दंथयो नोंथां आरो नोंथाङालाय मा खालामदों दायो?
आंबो दंथयो नोंथां। दायो बिदिब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ जागोन नोंथां
बे आयदाखौनो लानोसै
औ औ नोंथांनियाव आयदाखौनो सोंनो नागिरदोंमोन आं
औ दे ओ सुबुं मुलिनि सायाव लानोसै
ओं
आ जेनबा जों सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्राय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे ओ हाग्रा बिफां लाइफांनि बेन्दों बेनला बिबार बेफोरखौ बायदि रोखोमै बायदि आदबैहाय ओ गुबुन गुबुन बेराम आजार देहायारि खस्थ मोननायफोरावहाय बाहायबोदों बेफोरखौनो जोङो सुबुं मुलि होननानै बुंनो हायो नङा होमबा? दा बेफोरखौनो एसे सावरायलायनोसै
औ जागोन दे
दा नोंथाङा बेबायदिनो सुबुं मुलिनि मा मा सुबुं मुलिखौ मिथिगौ एसे फोरमायगोन नामा?
औ नोंथां जोंहा सुबुं मोदि मिथिनाय होनोब्ला आं मोननैसो मख'नो सानो जोंहा ओरैहाय ओ बायदि बायदि बेरामफोर जेरै लोमजानाय आरो बिदिनो गाराय आरो बायदि ओ बौनाय बायदिफोराव मा मा मुलि लानांगौ आरो सु मा मा सुबुं मु दि बाहायनांगौ बेफोरखौ आं एसे मख'ना होनो सानदों नोंथां।
औ नोंथां देलाय
औ औ नोंथां जोंहा नै लोमजा-साजा बा गगा मोननाय बायदिफोर जायोब्ला ओ बायदिसिना जेरै ओ जारि बायदि बायदि माने जारिजों लोगोसे बायदि बायदि जेरै ओ गंगार दुन्दिया बाय दि बायदि माने बे मिथिंगायावनो मोननाय खिफि बेन्दों आरो बायदि बायदि माने बिलाइ माबा माबि बेन्दों बायदिफोरखौ माने ओ संनानै जायो बेखौ माने दाउजों रोसि फुदुंनानैबो जानाय नुनो मोनो आरो। बानलु गोसा होनानै अब्लानिया लोमजानाया स्रां मोनो होननानै बुङो आरो। आरो बिदिनो जोंहा मोननो हाबावो ओ जेब्ला लोमजानाया ओ गोबाव सम जाबाय देहाखौ मोजां मोना खै लोमजानाया हामदोंब्लाबो दुरब्ल' दुरबल मोनबाय थादों अब्लानिया बे हांसो सो गारामाइ होननायखौ माने ओ नाफोरजों बिदै फुदुंनानै लोंनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो।
बेबायदिनो जोङो माने ओ सुबुं मुलिखौ
दायरेग थोंजोङै मुलि महरै बाहायनायजों लोगोसे जों बेखौ ओंख्रि महरैबो बेबायदि संनानै जाय जानायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो जों गगाफोर मोनोब्ला गुफुरखौ बा गोजानफोरखौ ओ ओ थाव गोथांजों फुदुंनानै बेखौ माने गन्थंआव होनानै लानाय आरो गोदोनफोराव हुब्लिरनानै लानाय बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंङो बायदिसिना गाराय बौनायफोरनि बागै बुंङोब्ला जोंङो जेरैहाय मोननो हायो
जार्मन बिलाइ बायदि जिखुनु जाया आरो जोंहा गोजा गोजा मोनसे बिलाइ दंङ बेखौबो माने सिफ्लेनानै फोननानै लानायखौ नुनो मोनो आरो अब्लानिया बिया थाब थायो आरो जेरैहाय थुलुंसि बिलाइखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदियाव बिदिनो जोंङो बौनायफोराव बेफोरबायदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो माने जोंङो ओ गुबुन-गुबुन बेरामाव गुबुन-गुबुन बेबायदिनो जोंङो सुबुं मुलिखौ बुथुमनानै मिथिंगानिफ्राय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै खायफाखौ जोंङो बरि महरै आरो खायफाखौ रुनानै लोंङो आरो खायफाखौ ओंख्रि संनानै जायो बेबायदिनो जोङो गुबुन-गुबुन महराव जोंङो मोननो हायो आरो जेरैहाय जोंङो ओ मोननो हाबावो जिब जुनारफोर अरोब्लाबो जोंङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै सैमा मावजिफोर अरोब्ला जोंङो बे मिथिंगायावनो मोननाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो माने खांथिंनानै मोनसेल बिद होनाय जाया बेयाव माने गोबां बिद होनानै बेखौ जयहै देनानै जानाय जायो आरो खायफाखौ गुर मेथायजों लगायनानै जायो आ आरो खायफाखौ थालिर सिंयावहाय सोनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेबायदिनो जोंङो माने मोननो हाबावो गुबुन गुबुन गुबुन बेरामाव गुबुन गुबुन बाहायनाय बेबायदिनो नोंथांङाबो बेराम आजा मिथिंगानिफ्राय मोननाय सुबुं मुलिखौ बाहायनायनि सोमोन्दै बा बे फोरनि मुलिफोरखौ माबायदि बाहायो बेफोरखौ नोंथांङाबो मिथिगौ नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ दा बिनिनो गेजेराव आंङो मोनसे लाइफां बा बिफां फिसाखौनो होनजागोन ओ थुलुंसि थुलुंसिया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं मुलि महरै बाहायबोजादों आरो बेखौ गोबां ओ रोखोमनि बेमार आजार जानायाव बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनबोगासिनो दंङ जेरैहाय गगा मोनोब्लाबो नैबेखौहाय हाइजेंजों देग्लिनानै ओ सेबनानै बिदैखौ लोंङोब्ला
औ
गगा आरो गुजुनाय जायोब्लाबो बेबायदि खालामनानै लोंङोब्ला ओ जोंनि गुजुनायाब बो एसे मोजां जायो आरो ओ गुजुनाया एसे हामनो नागिरो लोगोसे बेवहायो जुदि बेखौ गाव गोस जा लोंनो हायाब्ला ओ बेरेमोदै जाय गोदै बेखौ मिक्स खालामनानै लोंफानो हायो आरो अब्ला नैबे थुलुंसि आरो हाइजेंनि बांद्राय गोसा जालाहाय ओ कन्ट्रलाव फैयो आरो। बेनिफ्राय आरो जोङो नैबे थुलुंसिु बिलाइखौनो गुबुन गुबुन ओ देहानि एबा बिगुरनि बेमार जानायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा मोदोमाव माब्लाबा समाव खुरु जायो अब्ला बे खु रुआव थुलुंसि बिलाइखौ सिफ्लेनानै एसे लासै लासैयै फुख'नाय बायदि खालामनानै लाबाय थायोब्ला ओ खेबबा दस बेफोर बायदि बाहायोब्ला हामलाङो आरो। ओ नैबे थुलुंसिखौ मोननै बा मोनथाम रोखोमनि मोनो जेरैहाय थुलुंसि गोसोम मोनसेया थुलुंसि गोथां ओ मोनथाम नङा दां नोंथां मोननैयानो जानो हागौ अब्ला बे मोननैनि गेजेराव नै बे ओ थुलुंसि गोसोमा बांसिन मोजां होननानै हाय मोनथिनाय जायो आरो औ। बेबायदिनो गानलेरफोर जों माब्लाबा समाव दाङो नङा होमबा? आरो माब्लाबा अरजायोबो अब्ला बे गानलेर ओ रा जेरावनिखि जे मोदोमाव नांदों एबा दांफ्लांबायदोंबा आखाइयाव नैबे थुलुनसि बिलाइखौबो ओ हु फुनानै लायोब्ला एसे मोजां होननानै बुंदों आरो बे गान्दलेदनि बिजानुआहाय एसे खारो होननानै लोगोसे बे गान्दलेद नि ओ बानाय ओ जा बिज्ला बेखौ खोमोरनो थाखाय जोंनि सुबुंफोरा ओ नोखोना बिलाइ ओ जे जायगा जायगा मोखोना होननानैबो बुंनाय जायो बे बिलाइखौबो सिफ्लेनानै फुनाय जायो आरो अब्ला नैबे गान्दलेद दिमोनला जा बिजानु बियो खारो। ओ बेनिफ्राय आरो बालाखौबो फुखनायावहाय बाहायनाय जायो। बे एखे रोखोमैनो आरो बेबायदिनो गोबां सुबुं मुलिफोर दंबावो ओ जेरैहाय जोंहा गन्थंङा माब्लाबा अबावबा सौथुयोब्ला एबा दुखु मोनोब्ला आवा बायो बेवहायो गोबां थै र' र' गयो दा बे थै गनायखौ होबथानो थाखाय जोङो माखासे ओ मिथिंगायावनो मोननाय बिलाइफोरखौ बाहायनाय जायो जेरैहाय खानसिंसा बिलाइ। बेखौ खाना लाबोनानै सिफ्लेनानै बिनि बिदैखौ गन्थंआव होनानै हरोब्ला नैबे थै गनाया थाबथायो।
औ नोंगौ
ओमफ्राय जारि बिलाइ ओ जारि बिलाइया मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ। बै जाग्रा जारिया नङा बै बे मोनसे जायनिखि सुमु सुमु दङ जायखौनिखि जारि फाग्ला होननानैबो बबेबा बबेबा जायगायाव बुंनाय जायो। दा नैबेखौबो जोङो बे गन थङावहाय सेबनानै लायोब्ला थै गनाया एसे थाबथायो आरो।
औ औ
बेबायदिनो ओं थैथाबथानायाव बेफोर खौ बाहायनाय जायो आरो बेनिफ्राय नोंथां आङो मोनसेखौ बुंबावनोसै ओ जोंहा हाथायावबो थै गनाय बेराम जायो। बिनिफ्राय आरो माब्लाबा हाथाइया जोबोद माराम खायो। जेरैहाय सा लोंखां नायनि उनाव दै लोंनानै होयोब्ला जोंनि हाथाइया माराम खानाय बायदि जायो। अब्ला बेफोरनि फ्राइ ओ बारग'होनो एबा बै थैग'नायखौ होबथानो हाथाय माराम जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो मोनसे लाइफांखौ बाहायनो हायो। ओ बिफांखौनो होननो नांगोन बेखौ एन्दा बिफां बिनि थेन्थाखौहाय ओ सिफायनानै लाबोनानै बेजोंहाय जोङो हाथायखौ मानजिनो नांगौ आरो अब्लानिया बेनिफ्राय रैखा मोन नायनि एसेब्लाबो ओ खाबु थायो।
औ नंगौ नंगौ औ नोंथां नोंथाङा जि बुंलांबाय बेफोरो नंगौ आं बेफोरनि सोमोन्दै एसे एनै खोना नोमोनदों थेवबाबो माने गासैखौबो आं मिथिजोबनाय जाया। ओ जोंहा बिदिनो थुलुंसि बायदिनो जोंहा सि सिजौ बिफांनि बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो ओ बेनि बिलाइखौ जोङो माने गुजुनायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो खायफाया एखौ सावफ्रामनानैबा रुनानै बिनि बिदैखौ मरिसिजों सेबनानै लोंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बिदिनो बिनि देन्थाखौ आसि सेवोब्ला माने आबाइ खर' जायोब्ला बेखौ देन्थाखौ माने आ सियाव सोनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ नैबेथ' जोबोद मोजां ना? जोंनि बेफोर सुबुं मुलिफोरा
औ औ।
इमारजेन्सियावहाय जोबोद खामानि होयो। ओं बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो दायो हाग्रा बंग्रा गैयाब्लाबो न'आवबो गायनानै लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जा जानानै फैदों ओं नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सा सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा? ओं दे।
जागोन दे नोंथां औ दे बिदिब्ला।